हेलौ औ हेलौ औ नै ओरैनो दं ओरैनो दं नोंथां
अ ओ नोंथाङा दसे सम आजों सावरायनो हागोन ना नोंथां। ओ बिदिनोथ' दा गरम बोथोर नालाय बिदिनो दसे बिदिनो बार जादों आरो बारावहायनो बिदिनो नोंथांजों दसे इसेनो फ्रि दंबा माने दसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सावरायनो हागोन नोंथां?
अ हागोन नोंथां हागोन
अ बिदिनो दा ओ जोंनि जोंनि बर फोरा बाहायनाय एबा बिदिनो जों बिदिनो जों सरखारजोंबो बिदिनो गनायथि मोनजाबाय आरो बिदिनो आसाम सरकार एबा भारत सरकारनि गेजेरजोंबो गनायथि खाथि मोननाय बिदिनो जेरै जिअटेक होनो आरोना बिदिनो जों जिअटेकाव नुनो मोनो बिदिनो जोङो जेरै जौ जौ गोरान जिउ रोसि बेफोरखौ जों बोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायदो
ओरैनोथ ओं आंहा माने बेफोरनि सायाव इसिबां नलेज गैया थेवब्लाबो आं जि जों नुबोनाय फजों बुंगोन जे जोंनि गामि एरियाफ्राव जों नुयो जे बेफोर मोनसे जोंनि ट्रेडिसनेल जों मोनसे बुंना लानांगोन जौफोरा जौ गिसिया
औ
दा बेफोर मोनसे मोजां बुंनो थाङोब्ला जोंहा जे आसाम गवारमेन्टजोंबो जोंहा जि जिअटेक मोननाय जे मोनसे जौ गोरान गिसि बेफोर जोंनि थाखाय मोजां दा सुबुंफोरा बेखौ गोबांथार लोंनायाव बाहायो नोंगौ लोंनांगौ नाथाय इसिबां माने लोंनाया नाथाय देहानि थाखाय गाज्रि जे नांगौनि बांसिन लोङोब्ला जा देहानि थाखाय मोजां नङा जों बेखौ सबबो मिथिखायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
ओं सोङोब्ला जोंनो गोबांथार मोजां मोजां बुस्थुफ्राबो जे जों फिथाइ सामथाइफोरखौ जुदि जों जानांगौ नाथाय नांगौसेबांनि जुदि बांसिन जायोब्ला अब्ला बै मोजां फिथाइ सामथायाबो जोंनि देहानि थाखाय मोनसे खहा खालामगोन दा बेफोरबायदिनो जे जों बैफोरखौ जुमायफोरखौ लोङोब्लाबो जोंहा माखासे लिमिट थायो लिमिटनि जौ लोङोब्ला जोङो बेफोर मोनसे दहानि थाखाय एसे निसय एसेबाबो मुलाम्फा जा हेफाजाब होयो देहायाव जि बेराम आजारफोरखौ होबथानायफ्रावबो दा जों बेफोर बानायनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोनसे जे जों बानायो जेरै जोंहा जों माइरंजों गिबियाव बेखौ बानायो गिबियाव जोङो माइरंखौ सुना लाग्रोनांगौ सुना लागोरनानै जों माइरंखौ सङो संनानै जोङो संनानै माइरंफोरखौ माइरंखौ एसे खामहोनानै खामहोनाय जायो जाहाथे एसे मोजां जायो जुमाय संनायखौ जों हमनानै बेखौ जोङो एसे लामनानै लायो लामनानै जों बेखौहाय माखासे जि मा बुङो बेखौ एमाव एमाव होनो जोंनि बर राव एमावखौ माबोरै बानायो बेयावबो माखासे जोंहा मोखोना बिलाइ आरो माखासे दंफां राखेबनि रोदा आरो माखासे बायदि मैया हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानै मोननाय माखासे जे बिलाइ दालाय दासा बेफोरखौ लानानै जाहा एमावफोरखौ एमावखौ बानायनाय जायो। माइरं एंखुर बायदि आरिजों देनानै एमावखौ बानायनाय जायो। दा हमना ला नों माइरंआव बेखौ एमावखौ लगायनानै बे जों बेखौ एसे दै सारस्रि सारस्रि जों मोदजाङै लगायनानै जों बेखौ मोनसे दाबखा होनो जायखौ जोङो बे मोनसे ए बा दोबसिखौबो बानायो। माखासे बाल्थिं लबारनि बाल्थिं बायदि बायदिफ्रावबो बानायनानै दोनो। सोनानै बेयाव बेखौ फेसेवो फेसेवनायखौनो बुंनांसिगोन जों जेब्ला बे सेवनानै जेब्ला दै ओंखारगोन अब्ला बै दैखौसो जोङो जुमाय होनो नालाय जुमाय गिसि होनो। गिबियाव गिसिखौ संग्रोनानै बानायग्रोनाय जायो। बेनि उनावसो जों गोरानखौ मोनो। गोरानखौ मोननाय जायो आरोखि। बेखौबो माखासे आलदा जे माखासे आदबजों दिहुनो संनानै गिबियाव माइरंखौ बिदि सोनानै दोबसियाव दोनोब्ला अब्ला बे माइरंनिफ्राय माखासे जि बिदै ओंखारगोन सेवनानै दा बै बि दैखौनो जों जुमाय गिसि होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां। दा बैखौनो सुबुंफोरा लोङो। दा जोङो जुमाय गिसियाबो मोननै रोखोमनि थायो माथानि थायो। माइब्रानि थायो। माइब्रानियाबो एखे जेरै जों माथाखौ संनानै जुमाय बानायो। जेरैबायदि दानि आं बुंदोंमोन थिग बिदिनो माइब्राखौबो एखे रोखोमनिनो बेफोरबायदिनो संनानै बानायनाय जायो। दा बेखौ आरोबाव जुदि जुमाय गिसिखौ जुदि लोंनानै फोजोबोब्ला जोबोब्ला अब्ला बैनि मोनसे अफ्रि अफ्रि होनो जों जायखौ अफ्रिखौ जोङो जमा खालामनानै जमा खालामना नै माखासे दोबसि आरि आइजेंफोरखौ लानानै जोङो बै अफ्रिखौ जुदि जोङो दि जों मावनाय होननानै बुङो जुमाय मावनाय। बे जुमायखौ मावनानै जोङो जुमाय गोरानखौ दिहुननाय जायो आरो नोंथां। दा बेफोरखौनो जोङो लोङो इसेबां माने सुबुंफ्रा बाहायो जों बेखौ नुयो दा नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ बिदि नोंथाङाथ' फोरमायबाय औ बिदिनो ओ जोंनिथ' दा जोंनि बर' जेरै जोंनि हारिमुवथ' बेफोरखौ बाहायनाय जायो। जों बिदिनो बोथोर लांनानै बोथोर बिदिनो लोंनाय जायो आरोना। जों बैसागु बोथोर मागो बोथोराव जों बांसिन बेफोर जोंनि ब'-बर'नि जौ गिसि जौ गोरानखौ जों बायनायखौ नुनो मोनो। ओ गोदोनि समाव जोङो बेफोरखौ जोङो बोथोर लांनानै बाहायनायखो नुवामोन बांसिनानो जों बिदिनो सावरि बादोल सोरनिबा न'खराव सावरि बादलि सोरिबा न' लुनाय माय गायनाय ओ माइनि सावरि गायनाय बिदि खोथिया फुनाय सावरि न' बां लुनाय सावरि बेफोरखौ जोङो सिनजौफोरखौ बाहायनाय नुयोमोन आरोना मानो होनब्ला जों बेफोरनि सायाव गावबा गाव रोंगौथि दंखायोमोन नालाय बेफोरखौ जों साफ्रामबोनि न'खराव बायनायखौ नुनो मोनो आरो ना नाथाय आथिखालाव जोङो जेब्ला रां रांखावरिनि ओ जौगादों बेफोराव जों रांखावरि आरजिनो थाखायबो जों न'खर सालायनो थाखाय बिदिनो सोरबा सोरनिबा न'खरफ्राव गोरिब रां रांखानथिया खम बेफोराव जोङो बेफोरो ओ जौफोरखौ एबा जौ गिसिफोरखौ जौ रानायखौ ओ बिदिनो जोङो संनानै एबा मावनानै जोङो न'खर संसार सालायनो थाखाय गथ'फोरखौ लेखा फरा फोरोंनो थाखाय रां आरजिनानै जों फोरोंनो थाखाय बेफोरखौ ओ बेफार फालांगि खालामनाय जायो आरा नोंथां। बेनि अनगायैबो नोंथाङा ओजुमाय गिसि एबा जौ गिसिखौ बोरै खालामनाय जायो बेखौ' नोंथाङा फोरमबाय। दा आं बिदिनो नोंथाङा जि फोरमायदों बेनि एसे आलादायै आं फोरमायनो सानदों आरोना बिदिनो नोंथाङाथ' जौगिसिनि सायाव ओ खोन्थाबाय ओ दा बिदिनो जौ गोखानयखौ बोरै खालामनाय जायो होनब्लाथ' बिदिनो ओ जौ गोरानखौ ओ बोरै खालामनाय जायो होनब्ला बिदिनो ओ जोङो जेब्ला बिदिनो जोङो अफ्रि महर मोनबाय आरोना बिदिनो जौगिसिनि उनाव खोन्थानो सिगां बिदिनो जौ गसिखो जेब्ला जोङो बिदिनो जों फार्स्टआव जौगिसि मोनो आरोना जौगेसिनिफ्राय जोङो नोंथांनावथ' सिगाङाव बोरै बानाय बेखौ खोन्थाबाय नालाय आं बिनि एसे उनाव खोन्थानोसै आरोना नोंथां दा बिदिनो ओ जों जौ गिसिबा जेब्ला जों बिदि ओंखारो फार्स्ट बिदि ओंखारो जों बेखौ लोंनाय जायो आरोना नाथाय जों बेखौ बां बिदैखौ जों बांसिन होनबा जों जौ गोरान ओंखारनाय जाया आरोना जौ ओंखारा बारा बिदिनो जों जि रुसिफोरखौ जों बिदिनो एसे एनै ओंखारो सोरबा सोरबाथ' बिदिनो जौ जि जौगिसिखौ जेसेबां लोङो बेखौ जोङो जौ गोरान जोबनाय जाया आरोना जौ गोैसिनि थाखायल' बायनाय जायो। नाथाय जायफोरा जौराननि थाखाय दिहुनगोन बेखौ जोङो ओ जौगिसिनि अफ्रिनि बिदैखौ जों एसे लोंनाय जायो आरोना बिनि उनाव जों एसे लोंखांनायनि उनाव जों बेखौ जेब्ला जोङो जौ मावनो मावनाय आरोना सोरबा सावनायबो होनो आरो। जोंनि जायगायाबो ओनसोलाव जों मावनायसो होनो आरो आरोना। बिदिनो मावनो थाखाय जोङो बिदिनो थौआवसो बिदिनो अबावबा सोरबा बाल्थिङाव दोनो नालाय जौ गिसिखौ बे बाल्थिंनिफ्राय जों थौवआव लाबोबाय। थौआव सो सोमनानै जोङो बिदिनो मावनो थाखाय जोङो बिदिनो अर अरजों अर सुखांनानै जोङो मावनाय जायो बिदिनो गुदुं खालामो गुदुं बिदिनो जों थौनि सायाव बिदिनो जोङो मोख्रा खर' आर ना बे मोख्रा खर'आ थौजोंनो बानायनाय जायो थौ फिसा आरो ना बेखौ जों दानफ्लंनानै बिनि सिङाव जों हा थानाय जायो दा दिरुं खानाय जाया आरो ना मा मा ओ दिन दिनदाल होनाय जाया आरोना बिनि सायाव जोङो ओ हाथाखौ होनाय जायो आरो बिनि सायाव जोङो दै होनो थाखाय एबा खब' जाहोनो थाखाय जों बेखौ दै होनो थाखाय जों थौव आरोबना थोरोबथाम जायो आरोना बिदिनो फार्स्टाव ओ थौ गिदिर जाबाय बेखौ अरसुनानै जोङो अफ्रिखौ गुदुं खालामनाय जायो बेनि गेजेराव जों मोख्रा खर' मोख्रा खर'नि सिङाव जोङो बेयाव जोङो हाथा होनाय जायो हाथानि उनाव जों आरो सायाव जोङो मोनसे दै जमायनो थाखाय जों मोनसे थौ होनाय जायो। आरो बिनि उनाव जोङो बे जेब्ला मोख्रा खर'निबे बा हाथानिफाय जोङो आ नलि सोनाय जायो आरो ना जों बिखौ औवाजों बानायनाय जायो दिनो जों औवा जों बनायनाय इनिफाय जुमाय ओंखारनाय जायो आरोना इन बिखौ जों बाहायनाय जायो बिनि उनाव जों जेब्ला अफेया अफेया अ अफेखौ अर होननानै जों सावनाय जायो थौखौ अब्ला दुलावफे जिसिनो गुदुं जायो इसिनो जों खबब' ओंखारो आरोना जिनो ओ सायाव दोननाय दैयाबो गुदुं जायो ओमफाय ओरैनो सिङाव थानाय अख्रियाबो गुदुं जायो इनो जोङो बा जौनि महरखौ मोननो हायो आरो ना जेब्ला जेब्ला जौआ गरम जायो खफ' जानानै जों बे न'लिनिफाय मोख्राखौ खर'निफाय एसेरनायनानै ओंखारो आरो ना बिदिनो जों बथ'लाव आजावनाय जायो बिनिफ्राय जोङो जौगोरानखौ मोननाय जायो आरोना नोंथां दिनो जों बर'फ्रा जौगोरानखौ बाहायो आरोना आ बिदिनो आरो ना नोंथां जौ गोरांखौ जों बोरै मोनो होनब्ला जों बिदिनो मोननाय जायो बिनि अनगायै बो जोङो जौ खालामनो थाखाय जोङो जों एमावखौ बाहायनाय जायो एमाव बानायनो थाखाय नोंथाङा खोन्थाखाबाय बिदिनो ओ जोङो बायदि बायदि मिथिंगानि मोननाय बिदिनो बिफां लाइफांनि बिलाइ रोदाफोरखौ जों बायनायखौ मोन आरो बेफोरो जों नेचारेल एबा मिथिंगायारिफ्राय मोन लाबोनाय जों जेरै ओ गोदोनिफ्राय बेफोरखौ जों आबै आबौफा बाहायन दानि आथिखालनि सुबुंफोरा बाहायो आरोना नोंथां बुंनो थाङोला आ आथिखालाव जों बेफोरखौ ओ गोबाङानो बाहायो आरोना नांदों मानो होनब्ला जों आसाम सरकारा बारास फोरा ओ बेफोरखौ गनायथि होबाय नालाय गोबाङानो बाहायो आरो ना नोंथां ना बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ दे नोंथां नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला दे होनबा नोंथां ना दे बिदिब्ला नोंथां